हेल'
खोनादोंना
हेल'
आ गोजोन गोजोन मोनाबिलि
औ खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां
औ औ
दा जों मानि सायाव सावरायनो नागिरदों
जोङो दा दावबायनायनि सायाव सावरायनोसै नामा
औ जायो
औ औ होनबा आं बुं दोनि
दे
होम दावबायनाय होननानै बुङोब्ला दावबायनायाथ' जोंनि सुबुं माहारिनि मोनसे बाहागो होननानै बुंजायो
खोनादों औ बुं
औ ओह जों माने बयबो सुबुंफोरा आरोना ओह गावनि ओह जिउआव माखासे खामानिफोरखौ मावनायनि गेजेरजों जोङो दा जेब्ला ओह उदां टाइम मोनो ओरैनो थानाय समफोराव जोङो दावबायनो माने गोसोआव ओह लुबैयो आरो दावबायनानै बै माबा मोनसे जायगानि थासारिफोरखौ बा बिनि सिनारिफोरखौ जोङो ओह नायनो लुबैयो हो दा बेबायदि जोंनि मोनसे बियो ओ आखु बा जों सुबुं माहारिनि मोनसे आखु जोङो दावबायनानै माखासे जायगाफोरनि माखासे ओनसोलफोरनि ओ गियानखौहाय बुथुमनो हायो। बा जे जोंनि गोसोआवहाय गोजोननायखौ लानो हायो बेबायदि।
औ। नोंथाङा ओमफ्राय बबाव -बबावब बेरायखो बा दावबायखो नोंथाङा फोरमायनो हागोन? नामा एसे
ओरैनोथ' आङो एसेबां मानि दावबायनाय जायाखै दासिम ओ बिदिनो माखासे जायगाफोराव दावबायबाय जेरैहाय ओ जोंनिनो ओ शिलं, अरुनाचल बिदिनो गुवाहाटी बेफोराव एसे एनै दावबायनाय जाबाय ओमफाय गुबुन जायगायावहाय दावबायाखै आरो बिनि अनगायै। ओम। खोनादोंना नोंथां? औ ओमफ्राय नोंथाङा ओ नोंथाङा ओरैनो दायो मा मा जायगाफोराव मा मा ओनसोलफोरावहाय दावबायफेरखो?
आंथ' बिदि ओरै गोबां सम मोना नालाय दा ओ फराय फरायसा नालाय फरायबाय थानाय बेनिखायनो बे बायदि दावबायनो मोनाखै थेवब्लाबो आं जेनेबा ओ फरायसालिनिफ्राय जों दावबायनो थांनायफोरावनो बिदिनो दावबायनो मोनदों जेरैबा जों बिथिं ओ जोङो जेनेबा शिलंआव थांफेरबाय ओमफ्राय बेथिं खाथि खाालायावथ' सम सम थाङो दे नै। बिदिनो थांबाय आरो गोबां बारसो बिदिनो थांबाय आरो।
औ ओमफ्राय नोंथाङा ओ मा जेनेबा माजों बेरायनाय बा दावबायनायखौ साबसिन मोनो जेनेबा ओ बास ओ गावबागाव गारि बेबायदि माबे मोनसेजों ओ नोंथाङा बांसिनै दावबायनो मो? मोजां मोनो ओरैनो?
आंथ' बांसिनानो जेनेबा मटर- मटर गारिजों मोजां मोनो जेनेबा मटर साइकेल बिदि सल' हारसिं- हारसिं बिदैखौ मोजां मोनो।। ओ खिनथु नाथाय जोंनिया ओ माने जेनेबा लोगोफोर थायोब्ला बिदि ओ मानसि नायनानै जेनेबा गोबां मानसि थायोबाथ' जों जेनेबा कलेज स्कुलफोरनिबाथाय जोङो बिदि ओ बिदि बाससास लांनो गोनां जायो नों
औ हानजा लानानै औ थांनांगौ जायोना
इदिनो लोगोफोरजों लोगोफोर गोबां थायोबा लोगोफोरजों ए गारि फिसाफोराव थांबाय बिदि आरो
ओमफ्राय नोंथाङा जे शिलंआव दावबायहैदों होनदोंना
औ
हेल'
अ
औ शिलंआव जे दावबायै होनदोंना ओ फ्राय बै शलंनि थासारि बा बेनि ओ बे जायगानि थासारिखौ एसे फोरमायथिनो हागोन नामा
औ जों जों जेरावहाय थांदोंमोन बेयावथ' बिदिनो ओ जेनेबा बोथोरा एसे गुसु बांद्रायबो गुसु नङाबो मोजाङा मोजां नाङो आरो ना थानानै जेनेबा जों जेसेबां सम बे जे-जे जेसेबां समावगारहरदों बे बेयाव दावबायनायाव उम बेयाव खुदों जोबोर सरासनस्रायै जेनेबा न'फोराव जेरै जिबायदि थायो बिदि बिनि अनगा एदम गोबां मोजां मोनो आरोना जेनेबा। नोंथाङालाय माबो मोनामोन? बिदि गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनानै।
ओम दावबायनानै ना ओरैनोथ' ओ बे जेनेबा आं। बेरायहैनाय बा आं दावबायहैनाय जायगा थ' जोंनिफ्राय गोबां। ओ फारागथि दङ। जेरै बायदि ओ। जोंनि जायगायाव आरो ना गारि मथरनि होंगो दोंगो। ओ नाथाय। बैबायदि जायगायाव जे जों दावबायहैनाय जायगायावहाय एसेबां मानि बिदि गारि मथरनि होंगो दोंगो गैया। मानि गोसोखो ओ माने गोजोन मोनसिनो आरोना जेरैबायदि जोङो जों दा जोंनि जायगायाव थानानै गोजोन मोनो बिनिफ्राय बांसि नै बैबायदि जायगा बेफोर जायगायाथ' जेनेबा हाजो ओ ओनसोल जाबायना लाय। ओंखायनो माने गोसोफोरखौहाय बांसिनै ओ गोजोननाय मोनो आरो। बेयावहाय हा हाजोफोरखौबो नुनो मोनो हाजोजों लोगोसेनो दैमा दैसाफोर स्राय स्राय बोहैनाय थायोना बेयाव हाय ओ ओ बेफोर खौ नायनानै माने जोबोर गोजोननाय मोनो आरो। गोसोआवहाय।
नोंथाङा दावबायहैनायाव जे ओ नोंथाङा दाबायहनायाव बिदिनो जेनेबा सोरबाफोर दावबायनायाव पिकनि जानो थाङो नङा होमबा पिकनिक? हिसाबै थाङो सोरबा कलेज सोरबा स्कुल कलेजफोरनिफ्राय फरायसालिनिफ्राय थाङो। बिदि नोंथाङा माबोरै थांदोंमोन?
ओ ओरैनोथ' ओ आङो बेबायदि ओ स्कुल कलेजाव दा दासान्दि आरोना बिदि थांनाय जायाखै सिगाङाव थांदोंमोन थांनाया ओमफ्राय ओ जोङो थांनायावहाय सिगांफोराव थांनायाव बिदिनो बासफोर लाबाय।
औ।
जों बिसेबां ओ साबेसे दावबायारिफोर दङ बेनि ओ हिसाबखौ नायना नै ओ गारिखौ लाबाय। जेनेबा बासखौ लाबाय आरो बासजों लोगोसे माखासे ओ फिसा फिसा मथरफोर बिफोर खौबो लाफाबाय ओमफ्राय ज' हान्जा लानानै आरोना जों जाखिनि दावबायनायाव मा माखासे गोनांथि जानाय मुवाफोरखौहाय लाफाबाय आरो। ओमफ्राय बेबाय बिदिनो ओ जाहाथे जों माबा मोनसे दावबायनायाव जेंनाफोर जायोबा बै जे जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनो हायो। बेबायदिखौहाय नोजोर होनानै आरोना ओ बिदिखौ नोजोर होनानै माखासे गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ लाफानानै जों दावबायदोंमोन आरो बिदि आरो ओरैनोथ' हानजा दावबायनाय होनोबाथ' ओ गावजों गाव सावरायलायनानै माखासे सोंथिफोरखौ सोरबा सासेया मिन्थि खो नुयै जायगाखौ बै बे जायगानि मुंफोरखौ मा मा होनो बेफोरखौ मिथिनो मोन्दों आरो ज' हानजा दावबायनायाव आरो बेबायदि उम खोनादों ना?
खोनादों नोंदों बुं
औ ओरैनो ओमफ्राय जोङो दावबायनायाव आरोना नोंथांनि बायदिब्ला ओ जों मा मा मुवाफोरखौ लोगोसे लांफानाया गोनांथार होननानै सानो नोंथाङा?
जोंनिया जेनेबा बिदिनो सोरबा दावबायनायाव जेनेबा ग्रुप ओ जेनेबा जमा दावबायनायाव आरो लोगोफोरजों दावबायनायाव जेनेबा सोरबा ओ खर' सानाय गोबानाय बिदि गोबाय ना गारि गाखोनो हाया सोरबाफोर अ बिदियाव जोङो ओ गोबानाय बा खर' सानायफोरनि बिदि टेब्लेट लांफायो बा मुलिफोर होनना बुंनांगोन जों बेखौ बेनिफ्राय बेनिफ्राय जोङो जानाय लोंनायनि मुवा लांफानांगोन जों जानाय लोंनाय बेसाद जिहेथु जों बबेबा समाव दखानफोर मोनाबो जानानै हानाय जानो थाखाय बिदिनो जों जुदि लांफ फायोबा जों बेखौ बानायनानै संनानै बा जानो हागोन आरोना जोंङो बिदि बि बे जों लोंग्रा दैफोरखौ नांखागौ लोंग्रा दैफोरखौ लाफा बेनिफ्राय ओ ओ
ओमफ्राय नोंथांङा जे दावबायदों होनदों ना ओ बिनि उन बे आरो ना। ओ बै जायगा ओरैनोथ' जोंङो माबा मोनसे जायगानि सिनारिखौ नायनो दावबायोना आमफ्राय जेरैबायदि सिनारिनि अनगा अनगायै आरोना बै माखासे जे ओ मा होनो बादिखौ अरन बारि थायो। जे जोंना ओ माखासे मा होनो बिदिखौ पार्क थायोना। ओ बिब्बादियावहाय जे जों माखासे जिब जुनार नुनो मोनो बेबायदि जायगायावनो नोंथाङा दावबायफेरबाय नामा?
औ ओ दावगार दावगा दावगायफेरबाय। बिदिनो जोंनि खाथियाव नों खाथियाव जे ओ हारिमायारि हाग्रामा दंङ बेयाव दावबायफेरबाय बेयाव गोबां जिब जु जुनार नुनो मोन्दों। आगोल स आगोल खनै खनथामसो थांखांबाय आं जेनेबा हमना ला बे गोबां गोबां गुबुन गुबुन नुफेरि जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो बिदिनो। बेनिफ्राय बिदिनो आरो
ओरैनो मा-मा जिब जुनारखौ नुनो मोनो बेवहाय
आं बेयाव दा नै ओ आगोल थांनायाव जोङो बिदिनो ओ जि दावराय बिदि गान्दा थसे आरो थसे मैगं गान्दा बेनिफ्राय मैदेर बेफोरखौ नुदोंमोन ओमफ्राय ओ बान्दर बेफोरखौ नुनो मोनदोंमोन। आरो देग्लाय नै गोदान गोदाननि था दा थांबावनायाव बेयाव जों ओ ब्लेक बेनथेल नुनो मोनदों बेनिफ्राय बायदि बायदि नुनो मोनदों।
औ ओमफ्रायो जे जों बेखौ नायनो थाङोना जिब जुनारफोरखौ नायनो थाङोना ओमफ्राय बे नों जे दावबायहैनो होनदोंना ओ मा होनदोंमोन नोम खौ
बे नेसनेल पारगाव
औ-औ बेहाय दावबायहैदोंना ओमफ्राय बेयावहाय जे जों जिब जुनार खौ नायनो थाङो जे बेयाव ओ माजों थाङामोन नोंथांमोनहा
बे जों बेयाव गारि गारि मोनखायो जेनेबा साफारि गारि होनना बुङो जेहेखुथु बिदि गारि ओ गारि लानानै थांनो गोनां जायो आरो नोङाबा निजिनि गारिखौ हर होया जिहेथु हाबनो ओ-ओ गावनि माबानि थाखाय
औ-औ
दि आरो
होमबा नोंथां जोंनाथ' सावरायनाया ओ होमबा दोनथ'नोसैना सावराया जाबायबो समाबो ओ ओ दे गोजोनथों